खोनादोंना?
औ खोनादों
दा जों मानि सायाव मानि सोमोन्दै रायलायनो ओनदों नोंथां?
दा जोङो रायलायगोन बिफां-लाइफांफोरनि सायाव
औ नोंथां जायो।
बिफां-लाइफांफोरा जों बिफां लाइफांफोरा जोंनि थाखाय माबायदि गोनां? नि सायाव रायलायगोन बिफां-लाय फांफोर ओ दायो जोंनि सोलिफुबाय थानाय समाव बिफां-लाइफांफोरनि जोबस्रांनाय माबायदि सोलिगासिनो दं बेफोरनि सायाव जों सावरायगोन।
थारो।
औ
दफांफोरनि गायनायनि बागैसे खोन्थादो नामा नोंथां?
बिफां लाइफां गाय
औ खोना
गायनाय होनोब्ला जेनेबा दाथ' मोनसे जेनेबा टाइम होलायनानै दङ जेनेबा टाइम माने जेनेबा बेबायदि दिन होलायनानै दङ जे जोङो बा जुन खालि बिफां गायनांगौ होननानै
औ नोंथां नंगौ।
नाथाय आं साना दे बिफां बिफां लाइफां गायनो थाखाय माबा मोनसे दिन होलायनानै दोननांगौ होननानै माने जों जेसेबां हायो बिफांखौ नों माला गोसो जायो अब्लानो गायनांगौ आरोना जेनेबा मोनसे दिन थालायनाङादो जों बिफांखौ ओइदिनखालिल' गायनांगौ होननानै मानोना जों बिां दानफायनाय समाव माब्लाबाबो साना जे जोङो बे दिनाव दानफायनांगौ ओरैबायदि होननानै जोंहाथ' बिफां दानफायनायनिथ' माबा मोनसे लिरनानै दोननाय गैयाना दे बेबायदि दिनाव दानफ फायनांगौ होननानै जायखिजाया जोङो जेसेबां हायो एसेबां बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ आरो ना जबा बा जुन खालि गायो बिफां लाइफां बयनिबो जेनेबा रिमाइडार हिसाबै मोनसे दोनदों खोमा जे जे जों बिफां लाइफांखौ बै दोनखालि गायनांगौ होननानै आरो माने खायफा खायफाथ' गायथारा ना बिफांफोरखौ दान थफायोल'सो गायनांगौ होननानै रावबो रावबो माबा खालामा जेनेबा जोंल'
ओरैनोथ' नोंथाङाबो बिफां लाइफां गायो नामा? ओैनो न'फ्राव ओरैनो मा मा
गायो औ बिफां
बिफाङा आंथ' दासान्दि जासट बै फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौल' गायदों। जेरै थाइजौ बिफां लिसु फिफां आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे आरो गायबावदों। आमलाय बिफांफोर दङ आमलाइ बिफां आरो दङ। सफारि बिफां दङ। आरो गंगार थाइसिब बिफां दङ। आरो आरो दंबावो नालेंखल बिफां
औ
औ बेफोर बेफोरजों लोगोसे आङो फुल बिफांफोरबो गायो फुल माने न'आव समायनानै गोना बिदिनि थाखाय आरो फुलबो गायो आरो। आरो आ माने बिफां लाइफांजों लोगोसे फिथाइ सामथाय गायफानाया जाहैदों। आंना जेनेबा जोंथ' फिथाइखौ जुदि जोंना बे जेसेबां बिफाङा थांजोबो। बे बिफाङा थांजोबनानै फिथाइ होयोब्ला बे फिथाइखौ जों जाख'नो हाखाया मानसिया माने थाखि दावमा दाउसयाबो फैनानै जोंनि न'आव जाफैथों बा माने फैथों समायना माने आं दावमा दाउसि फैबा बिराद समायना नुयो आरोना दाउ न'आव माने बेफोरबायदि बाहेरानि हाग्रा हाग्रानि दाउमा दाउसाफोरा फैनानै फिथाइ जाफैबा बिराद मोजां मोनो आङो जोंनाव माने दाउ फैयो बेबायदि सुमब्राम फिथाइ बोथोरफोरावथ' फैयो दाउआ माखासे माने दा फिथाइ थायथ'वाखै माने आं बिसोरनि थाखायबो गायो आरोना फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ जाहाथे बे दाउफोरा फै नानै जाफैयो मानोना दासान्दि जों बिराद नुनो मोनो जे फोथारफोरावबो मानसिफ्रा बिराद बिफांफोरखौ दानफायलाबायो माने हाग्राफोरखौ दानस्रांनानै बिसोरो माने बेवहाय आबाद खालामनो थाखाय माने हाखौ लांदां खालामजोबो आरो ना ओमफ्राय बै हाग्रायाव थाग्रा दाउफोरा अबेयाव था थागोन बेखौ बिसोरो जेबो साना माने बिसोरनिथ' जोंहाथ' जोंनि जेरै न' दंङो बिसोराबोथ' बै बिफांङा माने हाग्रायाव थानाय बिफांफोराव बिसोरबोथ' न' खालामनानै थादोंमोन जानो हागौना बिसोरखौ जुदि जों सिलिंखार खालामबा बिसोर बहा थागोन
औ नंगौ नंगौ नोंथां
बिनि थाखायबोथ' जों माबा मोनसे साननांगोन ना माने आरो जोंङो मानसिफोरखौ बिराद नुनो मोनो जे हाग्राखौ दानफायलाबायायबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बिफां गायगोन माबा ओ आबाद मावगोन होननानै दानफायो खिन्थु आबादखौ बिसोर मावफुंङाबो खनसे खननैल' मावो बिनि उनाव मावलाबो आबादफोरखौ जोंनि गामियावबो जों बिराद बेबायदि नुला बायबाय जे आबाद मावनो होननानै बिफांफोरखौ दानफायला बाजोबो फोथारफोरनिखौ ओमफ्रायो उनाव जेबो गाया ओरैनो लांदाङैनो थायो दाथ' हाग्राया दंफां गिदिर गिदिर थाबा हाग्रा माने बै दंफां गिदिरनि सिङांव मालाबाबो हाग्रा रोजा रुज'वा अब्ला ज लाबैयाव जों जेनेबा बोरमाफोर फिसियो न'आव मोसौफोर फिसियो बै मोसौ खाहैनाय बोरमा खाहैनायफोरा बेवहाय साया लानो मोन दा बिफांफोरानो गिदिर गिदिरा गैला नालाय हाग्राया बिराद बारासो जाबाय आरोना जोंनि गामियाव दा माने ओरैबायदि हाग्रा जाबाय जे बे हाग्रायाव हाबनोनो हाला दा मानसिफ्रा
औ
माने लांदां जाबाय लांदां औ
बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जों साय सायख्लुमफोरबो आरो बिफां लाइफांफोरा अक्सिजेनबो आगारोना
माने थांनानै थानायाव बिफां-, लाइफांङा बिराद माने जोंनि थाखाय मइेन माने केरेक्टार होननानै बुंजायो आरोना जों बिफां लाइफां बिफां गैयाबानो थांनानै थानो हाया। माने वेदारफ्राबो चेन्ज जायो अखाया मोजां हाया बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय बार मोना बार मोननाय नंङा जोंङो अक्सिजेनफोरखौ जों बहानिफ्राय मोनगोन जुदि जों बिफां लाइफाङानो गैयामोन मोनब्ला
औ
औ आरो बेजों लोगोसे जेनेबा बिफां- लाइफाङा जोंनो बिराद गोदोनिफ्रायनो गोदो समनिफ्रायनो हेफाजाब होफैयो होननानै जों मिथिखागौ गोदो जों जेरै न' बां लुनानै जेब्ला जों माने गामिफोर खालामाखैमोन न'आव थानो रोङामोन हाग्रायाव थायोमोन बे समाव बिफां लाइफांङा माने बिराद जोंखौ हेफाजाब होबोदों आर ना जेरै जों बिसोरनि फिथाइखौनो जायोमोन बै समावथ' जों संनानै जायामोन ना जेब्ला जों सिखार खालामनानै जायोमोन बे समावथ' जोंङो फिथाइ सामथायाइबोथ' जानानै थायोमोन ना बिफां लाइफां औ बिफां लाइफां बिफां लाइफांनि दालायफोरजोंबो जोंङो सिखार खालामोमोन जेनेबा बेफोरखौ जंफार खालामनानै बेयाव बेफोरनि दालायफोराव जोंङो अन्थाइ खाबथ्रा देरनानै बिस माने बिसोरजोंनो सिखार खालामोमोन होननानै जों मिथियो आरो आरो बेजों लोगोसे बेफोरनि फिथाइ सामथायाइखौ जायोमोन आरो जों जेब्ला न'आव थानो लाजेनबाय गामि बानायजेनबाय बे समावबो बिफां लाइफांखौ जोंनो नांखादों आरो जेनेबा जों न' बानायबाय न'खौ जों मारै बानायो दंफां दंफांथ' नांथारगौनाा न' बानायनो थाखाय
औ नोंथां
दंफांनि खुन्थिया गैयाब्ला जों न'खौ बोरै फसंगोन जोंहा फसंनो थाखायनो माने दंफांखौ नांखागौ आरो जों दा नुनायाव आरोना जों दा फ्रेजेन सोलिबाय बाय थानाय समावबो जोंनो बिफां लाइफांखौ नांखागौखा जों न' बानायनायाव खिरखि बानाय खिरखि होनायाव दर्जा होनायाव आरो उखुम बानायनायाव गासिबावबो जों बिफांखौनो बाहायो जों जिरायग्रा सियार होन जों ओंखाम जानो थाखाय टेबोल जा बाहायो
जाबाय
दंफांजोंनो मोननाय आरो जों जा जेराव उन्दुयो बिसिना बेबो बिफां बिफां लाइफांजोंनो आरो बेजों लोगोसे जोङो नुनो मुसुखा फोरबो बानायनायखौ जों नुनो मोनो दंफांनि मोजां मोजां आगजुफोर बानायनाय थोरसिफोर बानायनायबो नुनो मोनो गिलासफोरबो बानायो आरो मोजां मोजां डेक'रेसन जेनेबा नायनो थाखाय समायना नुनाय माखासे दानख'नानै बानायो बेफोरनो आरो आंनि मिथिनायाव बिफां लाइफांनिफ्राय जों मा मा मोननो हायो औ नोंथांनि नोजोराव बिफां लाइफाङा बेसेबां गोनांथि मानसिनि मानसि जिउआव
आंनि आंनियावथ' आंनियावथ' आंनि बायदिबाथ' बिफां लाइफाङा माने हानद्रेद हानद्रेद एन्ड वान पारसेन्ट आरो माने जोंनो जोंनि मानसिनि जिबनखौ जों जेसेबां नांगौ जोंनि बिफां लाइफांफोरखौबो बेबायदिनो नांगौ आरो बिफां लाइफाङा जेसेबां जेन'बा जोंङो अक्सिजेनल' होआ बेनि अनगायैबो जोंङो साया सायख्लुम फिथाइ सामथाइ गासिबो होजबोना बेखायनो बिफां लाइफांफोरखौ जों जेसेबां हागौ इसेबां जों बादिनांलायनांगौ आरो गाय गायनायखौ आरो माने बिफां लाइफांफोरनिफ्राय जोङो न' खाथि खाला गायब्लाबो जों फिथाइ सामथाय मोननायजों लोगोसे गोलोम बोथोर समाव जोङो बे सायहानि सिङाव थांनानै जोङो साया सायख्लुम ख्लुम मोननायजों लोगोसे मोजां गोग्गो बारहावाबो बेबायदिबो मोनो आरो मारै बिफां लाइफां जेन'बा दाथ' जोंनि जे बुहुमाव नुनो मोनबाय जे ग्लबेल वार्मिं मलुगारि दुं- खननाय बे बिराद बारा जागासिनो दंना सि एफ सि नि बिबाङा बांगासिनो बिदिनो कलकार खानानिफ्राय उखुन्दै आरो ओंखारनाया दा बिफां लाइफांफोर गायोब्ला ओ जोंनि बिफां लाइफांफोरा गायोब्ला बिफां लाइफांफोराथ' जोंनि आबहावायाव जेन'बा अक्सिजेन गेस आगारोना बे अक्सि- -जेन गेसनिया जेब्ला बिफां लाइफां गायनायजों बारा जायोब्ला जों जोंनि आबावायाव अक्सिजेननि बिबाङा बां- गोन अक्सिजेननि बिबाङा बाङोब्ला जोंनि बारहावायाव जोंनि जेनेबा आहावाया मोजां जागोन गुबुंलेखौ हो खारगोन बेबायदि आरो बेखायनो जों हागौमानि जेसेबां जेन'बा खालि जायगाफोर दङ बारिफ्राव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जेसेबां हागौ इसि बां गायनांगौ आरो ओमफाय ओरैनो थ' जोंथ' दा माने ओ गामियाव सेंग्राफोरखौ लानानै बिफां लाइफां गायगासिनो आरो दा माने जेसेबां हागौ गामि क्लाबफ्रावबो ओ माने जेसेबां हा खालि दं एसेबां गायो ओरैनो नोंथां मोननियाव एसे बागानफोर दं नामा ओरैनो न'फ्राव
मा होनदों?
ओरैनो नोंसिनि न'-न'फ्राव बागान-बागानफोर दं नामा नोंथां?
जोंहानि न'आवथ' एफाग्राब बेबायदि बागानलायनाय गैया जेनेबा जोंहा बेबायदि एफा बुरजा हायानो गैखाया आरो न' खाथियाव जा दङ बेवहाय जोंहा ओ गायनानै दोनदों गय गायदों दा ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओ बिदिनो फिफां गायफादों आरो जा जेसेबां हायो ओ आरो एसे माने ओरैनो हा बि माने एसे हायावनो जोंहा मैगंबो गायनानै जायो। माने जेसेबां एसे आग्लायनाय दङ बै गय गायनानै फिसा जायगा दोनदों आरो ना जोंहा बेवहायनो जों जेसेबां हायो एसेबां मैगं गायो आरो जेनेबा थाकि जोङो भारानिफ्राय बायनाय बायनाय मैगंजों लोगोसे बेफोरखौ लागायनानै एसे मोनफायो बेफोरबायदि आरो माने जों हा बेबायदि माबा गैया जे ओ भाहारानिफ्राय बायनानै जाया बेफोरबायदि माबा नङा आरो जेसेबां हायो एसे सेबांल' एसे गायनानै माने बेजोंनो औ माबा खालामो
उम ओमबा नोंथां समाबो जाबाय ओ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ देे नोंथां
फैसा मोन